थां
अ' नोंथां मा खालामदों नोंथां?
आं नै ओरैनो दं नोंथां।
अ' खबरफोरा माबोरै नोंथां?
खबराथ' बिदिनो मोजाङानोथ'।
अ' ओंखाम जाबाय नामा?
जाथ'आखै नोंथां नै दसे थानानैसो एसे लाहार फाहार खालामनोसै संनो थाखाय।
औ ओमफ्राय नोंथां मा ओंख्रि संनो नागिरदों?
जोङो दायो जोङो माबा मा होनोमोनलाय जोगोनार बिजौ ओंख्रि आलुजों संनो नागिरदों आरो।
अ' ओमफ्राय नोंथाङा दा बिजि नामा?
दाथ' बिजि नंथ'आ। बुं नोंथां मा खोथामोन?
औ आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन आरो।
औ सोंनो सोंनो हागोन दे नोंथां औ।
औ ओ नोंथां नोंथांमोननिथिं मागो फोरबोआव ओरैनो माबायदि फालियो मागो फोरबोखौ बा मा मा फिथा सावो मागो फोरबोआव?
अ' मागो फोरबो मान मागो फोरबोआव जोंनिथिं माने बिदिनो फिथा सौराय जानाय जायो आरो। मागोआवथ' मेनलि माने फिथा इस फिथा, सौराइ जानायानो नालाय। ओमफाय जोंनिथिंबो बिदिनो फिथा लावदुम फिथा माबा
औ
एन्थाब फिथा बेफोरखौ सावनानै जायो जायो आरो।
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोनथिंबो भेलागुर सावो ना?
अ' जोंनिथिं मागो स समाव बिदिनो बेलागुर सावनाय गोदो बुहुद बांसिनमोन आरो ओमफ्राय दानि जुगावथ' बांद्राय इदि सावनायानो जाला माने जोंनिथिं।
औ औ
जोंनिथिं माने जोंनि गामि थिं जोंनि गामिथिं आरो बारा सावनाय जाला ओमफाय बिदिनो खाथि खाला गामिफोरावलाय दासिमबो सोलियो।
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं गोदोनि बैसागु रंजानाय आरो आथिखालनि बैसागु रंजानाय सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ गोदोनि गोदोनि दानि बैसागु रंजानाय होनोब्ला माने गोदो ओ मा होनो बैसागुखौ बिराद गोबावसिमहालागै रंजायोमोन आरोखि बुहुत माने गोसो होनानै ओमफाय दानि जुगाव बिदिनो खमजों लोगोसे गोरोबफानानै माने रंजाबाबो माने ओ बिराद खम समनि गेजेरावनो रंजानानै रंजानाय खौ फोजोबनाय जायो माने गावबा गाव खामानियाव थांफिननो गोनां थायो नालाय बयहाबो
औ औ दाना खम नुनो मोनसै आरो ना खम समनि गेजेराव आथिखालावथ' सप्तासे बिदिल' थासै ना?
खोनायासै नोंथां?
आथिखालाव सप्तासे बिदिल' रंजासै ना?
औ औ औ सप्तासेयानो
औ औ ओमफ्राय माबायदि सोलायनाय फैखो जेनेबा आरोबाव
सोलायनाया माने बिदिनो माने गोदोनि दिनाव बिराद रंजानायनि गेजेरजोंनो जो जुमाय बायदिसिना लोंनाय जायोमोन ना? न'खरफोराव संनानै बिदिनो जुमायफोरखौ बिराद लोंनाय जायोमोन नाथाय आथि खालाव माने जोंनिथिं बिदि जुमायफोरखौ बांद्राय बाहायनाय जाला। बिदिनो माने साहाफोरजोंनो जायो आरो
औ नोंथांमोननिथिं ओमफ्राय दासिमबो खाम सिफुं जथा लानानै मोसायो नामा?
औ मोसानायथ' जायो बिदिनो बक्सफोरबो लानाय जायो। ओमफाय खाम सिफुंखौबो लाफायो आरो
औ औ ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला ज' ज'
औ औ सेंग्रा-सिख्ला माने सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ज' आलदा ओमफ फ्राय बोराय बुरि आलदा बिदिनो रंजानाय जायो।
औ औ ओमफ्राय नोंथां मा खालामदों दा नोंथांआ?
उ दा ओरैनो दं।
अ जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा?
बेरायनोथ' थांनाय जाथ'वाखैनो
औ औ ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा
गोदोनि गाननाय जोमनाय आरो आथिखालनि गाननाय जोमनायनि फारागखौ फोरमायनो हागोन ना?
अ गोदोनि गाननाय जोमनायाथ' माने बुहुत सिमपोलमोन बिदिनो माने मा होनो बेखौ ओ बर'फ्राथ' बांसिन माने दख'नाफोरखौनो गाननाय जायोमोन आरो
औ औ।
ओमफ्राय दानि जुगाव माने एसे सोलायनो हमबाय वेस्टारन ड्रेस फोरखौ माने बजबनानै लाबायनालाय माने जायद्रेस थारमाने कमफरटेबोल बेफोरखौ माने बांसिन गानो आरो दानि जुगाव औ स्टाइलिस आबो बांसिन दिहुनबाय नालाय दानि जुगाव ओंखायनो माने मालायनिखौ बोजबना लानायखौ जों दा नुनो मोनसै आरो
औ औ। ओमफ्राय नोंथाङा जि दा औ औ। ओमफ्राय नोंथाङा जि दानो रों
रोङा आंथ जिखौ दानो मानो बिदिनो फारसेनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्राय बिदि जोबजासिम माने दानो रोङा आरोखि जि होमबाबो माने एसे एनैखौ बिदिनो दायो आरो
औ औ ओमफ्राय नों नोंथां मा मा मा मा जि दानो रोंगौ ओरैनो
ओरैनोथ जेनेबा बे मा होनो आगर गोनांफोरखौथ' बारा रोंनायानो जाया बिदिनो बिहु फालि गामसा बेफोरखौ माने सिम्पोल बुस्थु खौ माने ओरैनो नआव दायोब्ला माने एसे एफा एनै दानायखौ ल' हायो माने
ओमफ्राय नोंथाङा एम्फौ फिसिनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
एम्फौ फिसिनाय औ एम्फौ फिसिनायाथ जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि हुदाखौनो बुंनांगोन मानोना बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव सोलिबोदों ओ बर आइजोफोरा माने एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजोंबो नखरखौ सुंथानानै लाखिबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने रांखावरि बिथिङाव माने गोबां हेफाजाब होनो हानायखौ जों आथिखालावबो माने नुनो नुयो।
औ औ।
एम्फौ एम्फौआ मोनसे जाग्रा बेसाद जेनेबा ओ जायखौ सोरबा गुबुन जाथिफोरा माने मिन्थिया सिनायाबो जानो हागौ।
औ औ।
जों एम्फौनिफ्राय माने गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बिदिनो जोङो एम्फौनिफ्राय फिथोब बायदिसिना इन्दि खुन्दुं बायदिसिनाफोरखौ जोङो माने मोननो हायो नालाय
औ औ
एम्फौ लानायनि गेजेरजों औ नोंथां
ओ एम्फौखौ माबोरै फिसिनाय जायो ओरैनो गोरलैनिफ्राय बा बिदैनिफ्राय माबोरै फिसिनाय जायो।
अ नोंथां माने आङो बिदि जोंनि नखराव माने बे फोरखौ बारा माने लानाय जायाखै नालाय आं माने फार्स्टनिफ्राय माने आं जोबजासिन बिदि नुनाय जायाखै आरो बिदिनो खोनानायावथ
औ
खोनायो नालाय
औ औ
खोनानायाव जेरै खोनादों माने ओ मोनथि बाबो माने एसेबां प्रेकटिकेलि माने आं आं मिथिया मोनथिजोबा आरो औ
औ औ
दायो माने एम्फौआथ बहुद दाम
औ औ आरो नोंथाङा एम्फौखौ जानो गोथाव मोनोना?
जानो औ सिगां जायोमोन नों थां दा आं माने जायासै बहुद गोबाव माने सम जाबाय एम्फौ जायिया माने एम्फौ जाबानो एलारजि जायो नालाय नोंथां ओंखायनो आं माने बेखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो।
औ औ
औ सिगां समाव जायोमोन आरो बिदि प्रब्लेम गैयि समाव
औ औ ओमफ्राय नोंथांमोनहा न'आव दाउ अमा बिदि फिसियोना?
औ औ जोंहा न'आव अमा फिसियो दाउ फिसियो।
औ होमबा नोंथाङा दाउ अमा फिसिनायनि बागै एसे फोरमायना होलाय।
अ दाउ अमाखौ जोंङो गिबियावनो माने न'आव फिसि सिग्रा जुनार हिसाबै जोंङो गनायनानै लायो बिनि उनाव जों माने दाउ अमा फिसिनायनि गाहाय जाहोनानो जादों माने जोंङो रांखान्थि बिथिङाव हेफाजाब मोननो थाखाय ओमफाय जेनेबा जोंङो अमा फिसिनो था खाय जोंनो गुन्दै नांगौ माने अमाया जोंनो गुन्दै जायो नालाय ओमफाय दाउ फिसिनो थाखाय बिदिनो जोंङो माइरं एंखुर माइ माइरं ओंखाम बेफोरखौ जों माने होयो आरो। दाउनो ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला माने दाउ फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोंहा बहुद मुलाम्फा दं। दाउखौ जों माने न'आव थायोबा गोसोबायदि जोंङो जानो गोसो जाबानो मोनो। फाननो रांखान्थि बिथिङाव आंखाल जायोबा जोंङो एसे एनै रांनि हेफाजाब मोननो थाखायबो माने जोंङो दाउफोरखौ फाननो हायो। बिदिनो जोंङो दाउ अमा लानानै माने गोबां न'खरखौ सुंथाबोनाय न'खरफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों।
औ औ
औ
आ आं दा नोंथांनिफ्राय गोबां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिना मोनबाय। बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। ओ नोंथां समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै ना?
औ दे नोंथां गोजोन्थों दे।
अ दे नोंथां गोजोन्थों।
औ